औ खोनाबाय खोनाबाय औ मा खादों
दङ ओरैनो नोंलाय
बिनो दं न'आवनो दंबो
ओमफफ्राय बे दङ आंबो न'आव दं फेसबुकखौ रायलायनांगौमोनलै एसे
ए औ बुं दे मा बुंनोागदों
माने
औ
नैबथ' मोनसेया फेसआ जेन'बा गाज्रि जाबाय नालाय
अ
माने मोनसेखौ जेन'बा
ओ
टपिकफोरखौ माखौ लायोबा मोजां जाहैगौमोन
ए ओ तपिक माने माबाखौ लादो आंबो फानि जेनबा इन्टारटेनमेन् टाइप
आङो मैया मोनसे हौगारदोंमोन बिबिनि आरो बिदिनो बिबि रि एक्सननि
आंबो नायदों नायनायानो नायदों आं हगारनायखौ बेखौ आंबो थटपिकखौ मोजां मोन बेखौ लाजायो थ थपिकआ मोजांथ'
खोनाया
बे टपिकआ मोजांथ' लाजायो बेखौ लायोबा थागोनना
औ खोनादों मोजाङाथ' मोजांमोन आंबो मोजां मोनदोंमोन माने ने दा
औ
अ भाइरेल जागासिनो आरोना बे
ओ ओ औ लाजायो गार्जि नङा बिदिनो लान माने गेजेराव जाबाय जायो बे कनटेन्टा ओरैबो जाया ओरै जाया माने बयबो नायो बे कनटेन्टखौ
नायो औ
औ
ओंखायनो बेखौनो लानोसै नामा सानदों आङो
लाजायो आंनि प्रब्लेम गैया आरिनिआथ' बाहायबो मोजां जायोना आरनिंआथ' जेनेबा हगारबा आरनिङआ मोजां जागोन फेसबुकआव
जागोन
औ
बे नैबे आं नाय नायफिनदोंमोन रै बे फायारफ्लाइखौ बेवहाय नैबे दानि गोदान बे सिदानसा
औ
बेयो बेखौ एड खालामबाय
ए बे फार फाय बे माबा ए आइ भिदिअ जेनेरेत खालायग्राया आरो
औ
सिदानस दानि गोदानखौ
सिइदान्स टु पइन्ट जिर' दं सिइदान्स टु पइन्ट जिर' फार्स्ट दं आरो मोननै अपसन दं क्रेडिट दा बारासिम थाङो बेावहाय खिन्थु
ए औ औ मानिे बांसिन कुवालिटि बुरजा माबाबा बिदिनो थाङो खोमा बारा
कुवालिटियाथ' भिडिअ कुवालिटिया जेन'बा नोंनि फ्रमनि सायावस
ए माने मासे बे मोजाङै दिडिटेलिंखौ इदित खालामल खोमा ओंखायनो दिडिटेलिंआ मा बांसिन थायो खोमा ओंखायनो कल माबा बियो खोमा क्रेडिटआ बांद्राय थाङो
औ एसे दामा बांसिन ना बे माबाया अ
माने थुलसा औ माने कुवालिटि नायनानै आरो मोजां डिटेलिंस खालामलायो आरो बेनि थाखाय जादों जानो हागौ आरो
औ
अबावबा अबावबा बिदिनो ए आइ भिडअ जेनेरेट खालामलायग्रा माने माखासे बुस्थुखौ माबा खालामलानो दिटेलिं भिदिअ खालायाना । माबा ख माबाखौ फ्रम लिरनानै खमान होबा।
ओम
माने दिटिलिं माबा आगा फासा खालायोना। माने डायरेक्ट हमनो हाखानाय जायो जाहैबाय माने ए आइ भिडिअ बानायदों होननानै बियो।
औ
औ बे बिदिनो थाखाय माबा बानायो खोमा। लाजायो प्रब्लेम गैया आं नुआखैनो।
आंबो प्रब्लेम मोनाखै बांद्राय
ओम आरनिंया हाब्बाय थाबानो जाबाय आरो बे मोनसेस से थाबथानानै थाबाय जाहैबाय आरो बेसिबां जाखो मोन दा थार्टि फर्टि दलार्स जाबायमोनदां ना।
बिदिनो जाबायमोन औ।
औ जेब्लाबो फेसआ अट'मेटिक मोजां जायोना हाब सारसिं हाबफैफिनगोनदां।
थ' आंबो बुंनो रोंलालै।
मास मोनथामसो नेनांसिगोनदां जों आगोलावथ' बिदिनो मास मोन थाम मोनब्रैजोंनो हारसिं मोजां जानानै दंमोन ना आगोलबो बिदिनो जादोंमोन नालाय।
बिदिनो जादोंमोन औ आगोलबो मास मोननैसोनि उनाव मोजां जागोन खोमा।
औ नेथ'नायसै।
ओम।
नेथ'नानै माबा मोनसे उनाव हारसिंनो माबा जाखागोन हारसिंनो पेमेन्टखौ हारसिंनो हरखायो नालाय गावसोर
हा?
पेमेन्टआथ' हारसिं फैखायो मोजां जाबा गावसोरनो अट'मेटिक पेमेन्ट जाखायोना। जानायाथ'
पेमेन्टआथ' जायोमोनलै जानायाथ' जायोमोन बेनि उनाव दा थ' बिदि फेेजाथ' फ्लेक जाबायना ओमफ्राय रेट जाबाय सासपेन जानानै दं। दा बेखौ बे बे बे पेमेन्टआ फैफिगोना फैफिनला बेखौथ' मोनथिनो बुंनो हाला।
दा केसा मोजां जाबानो हारसिं फैफिनगोन। आंनिथ' मारै बिदि फैखो हारसिंनो हारसिङैनो मोजां जाफिनबाय सिगाङाव आ हारसिंनो प्रब्लेम जाफिनबाय आरो। हमनो नो हाला।
बे माखासे बे पेनेलनि दंमोन ना।
औ औ
फल'वार्सआ
औ औ फेनेलनि बायनाय जाबाय नालाय बे फल'वार्सखौ बेजों। आगोल जेनेबा बायनाय दंमोन दंखायो नालाय आगोलबो मोजां जानो नाङामोन आरो। आंनि सायाव मारै बिदि मोजां जालाय गाज्रि जालाय बिदि जाबाय थादों बुस्थुआ।
बेखौथ' आंबो बुंनो रोंला दे।
ओम मा-माखासे बुस्थुआ गिलिरसोबो जादों जानो हागौ। बोरैबा बुंनो हाला।
बिदिनो जानायाव बयनाबो जासोगारदों माथो।
ओम।
इउटुबावबो नायदोंमोन आं
ओम दाखालि बे आपडेट होनायानो जादों खोमा एसे फेसबुकआ हारसिंनो लग आउद जालाबायादोंमोन ना
औ बेनिफ्रायनो जादों
फ्रायनो जादों प्रब्लेमा। आंबो नायदोंमोन माबारै जाखो सानदों हारसिंनो मा नायफुबाय टाइमावनो माबा हारसिं मा लग आउट जादों । नंगैदा।
बेनि बेजों जादों औ ।
बेदिनो जादों हारसिं ।
गोदान आपडेट फैनाय जाबाय आरो बेयाव प्रब्लेम जानाय जाबाय ।
सापर्टआव हरदो मादि जागोनथाय ।
गथ'फोरबाबो माथो जेबो रिसपन्स फैया होननाय बाददिसो होनलाबायदों मानसिफ्रा ।
ए मोजां रिफ्लेमोना आरो ।
मोजां रिप्लाय मोना ओहो । आरो सोरबा सोरबा इउटुबाव हगारलाबायदों माने
औ ।
मोजां जानायबो खिन्थाला बदों आरो ।
माने बे बुस्थुखौ माने एइ आइसै माबा खालायगोनलै । मानि हिउमेन बे मानसियानो होनना खालाय थि बे बुस्थुखौ नायो ओंखायनो । बिदि बुस्थुआ प्रब्लेम बिदिनो ग्लिस जानाय हारसिं बिदि फैयो आरो ।
औ ए आइनि ए आइनो हगारना होनानाय जाबाय ।
अ जे ए आइनो हगारना होदो दाथ' ए आइसो जाजोब्बाय नालाय।
औ नोङो मानस हिउमेन बाबथ' नों नायजोबनो हानाय नङाना नों ।
ओहोम एफस औ ।
अ नों वालखौनो लादों जेनेबा लाख लाख फेस दं । फेस मनिटजेसन जानाय दं बेखौथ' नोङो मोन मोनफा मोनफा चेक खालामनो हायाना नों ।
ओहोम औ हा हाखाया माने बिनि थाखाय लानांगौ जायो आरो ।
औ ।
बे आफ पसिबोल नङा आरो सासे मा मानसिया बिदिखौ मावजोबनो हानाय एफा क्रल क्रल फेस दं ।
फसिबोल नङा ।
ओहोम ओंखाय नो बे बुस्थुखौ लानाय जायो आरो । ए आइ नि नोजोराव जायखौ भुल नुदों बेनो थां हरबाय आरो बिसोर ।
औ।
ओमफ्राय बे । औ बे कमान जेनेबा सापर्टताव माबा हरनायाबो ए आइ आसो सापर्ट माबा हरखायो रिसपन्स । बुरखायो रिप्ले खालायबाबो बिसोरसो । औ। बे एखमबा सा गावसिनि नोजोराव गोग्लैबा गोग्लैफ्लांबाय आरो ।
माथो बुंबावनो हाबावनो फेस गिदिरबासो । बिसोरबो ओ मोजां रेसपनस लायो फिसा फिसौ फेसबुकनि मोजां रेसपन्स लाया सापर्ट हरबाबो सापर्ट ।
लानाय नङा ।
उम जोंना फेस भल'बो गैया नालाय माने ए आइ ए आइ कनटेन । बि जाहैबाय नालाय जोंना ओंखायनो ।
औ ।
बेखौ हाबग्रोजोबबालाय मोजां जागौमोन सानदों आं नोंङा ।
औ । जेब्ला बे प्रब्लेमा पेमेन्ट मोनसे टाइमावसो जाबाय नालाय बेनो जादों आरो।
उम।
पेमेन्ट मोनखांनानै प्रब्लेम जाबाबो जेबो नंलामोन माने आबसुस आस' खानदा जायो खालनाय बादि जाहैदों आरो।
आफपस'स थानाय जाबाय।
औ
माने बिदिनो बिसथलसोआ फैगौमोनदां
पिस्टलार बारा फैगौमोन
औ थाब थाब माबा जादों ग्र' जानाय बाददि जाथारदोंमोन फेसाआ मायनो दसेनो बे हथाथ प्रब्लेम जानो हाबाय नालाय। हा हा थाब ग जाथारा मोजां प्रब्लेम जाया औ नेथ' नायस उनाव मोजां जाबा सालायफिनसै।
मोजाङथ' जासिनगोन आंनि आन्दाजाव बिदिनो मास मोननैसोनि उनावनो मोजां जागोन बे।
औ थेवबो एफा एनै हगारनांगोन। बेहायबो नायगासिनांगोन जायो।
दाथ' रेकमेन्डेसनबो साबेसन जानानै दंबावोसो।
अ बेबो जाबाय जाबाय रिकमेडेसन खालामनो नांगौ नोंसोर
रेकमेन्डेसन सासपेन जायोबाथ'
औ माने माने रिकमे बै दस्रा मानसिनि माबा नुहोला आरो। जि मानसि दं बेयावनो थाबाय थायाखै
औ
गोदान बायेरानि मानसि उनाव हाबहैला जाहैबाय बिदि जाहैबाय।
औ।
ओम जेराव दं बेहायनो थाबाय थानाय जाहैबाय फल'वार्स बारायलाजायोबाय बिदि जायोबा
बारायला।
ओम
फल'वार्सफ्रा नुनो हागौ हरनायखौ
बे दस्रा खन्दसो फनाय जायोबा
औ
उम मोजां जाहफोंसै उनाव मोजाङै खालफिनसै नैबे मोनसेखौ बेखौनो लादो नामा नों खालायनाय बादिखौ बेखौनो मोजां मोनदोंं
बेखौनो लानोसै औ बेखौनो हगारसै
औ टपिकआ मोजां बेनो। इन्टारटेनमेन्ट उन्दैफोरनिनो टपिक नालाय एसे मोजां नुयो आरो। बयबो नायो। आरो माफोरबायादि फैदों नायाखै
नायनाया मोजां नायनाय जाफिनाखै आङो
उनाव नायदो फोर दसे थानानै
फथ'खावखौसो बांसिन रेसपन्स फैयोलै बेना बे
औ औ बे माने जों सिगाङाव फट'खौ हगारबाय थाबाय जाबाय हगारबाय थानाय जाबाय नालाय।
बिदिनो
औ दा बेखौ जों बेखौ खालायलांबाय थाबासो लासै गायै फैलांगोन माने फट'निसो फेस जाखादों आरो। फथ' हगारनो बिदिनोसै
औ
उम नैबे मोनसेखौ बे बिदिवनि लालांबासो बिदनि फैबाय थागोन आरो।
बेदिनो।
उम उल्थां फाल्थां मोनसे लाबा मोनसे मोनसे लाबा मोनसे जाया आरो मिलायलाया मा। माने फट'नि फट'नि लाबाय थायोबा भिडिअआव फैया भिदडअनो लाबाय थायोबा फट'आव फैया बिदि आरो।
स्टारटिंनिफ्रायनो मोननैखौबो लानाय जानांगौ
औ मोननैखौ लाना नायनांगौ होनबासो जायो आरो। सटारटिंआव लानाय जायासै नालाय मोनैखौबो।
स्टारटिंआव मोननैखौ लानायबा थारै जागोन आरो